औ
हेल'
औ हेल'
हा
औ खोनादों
औ गिबियावनो नोंसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
हा हेल'
औ नोंथां दा मा खालामगासिनो होनदों?
ओ ओरैनो दङ आरो न'आवनो
औ खोनादों ना?
ओ एसे थाबथा फैदोंमोन रायलायनाया
अ माने नोंथांनाव जुदि सम दोङब्ला जों मोनसे आयदानि बागै सावरायनि नामा?
औ रायलायजायो दे
औ माने जों टपिकआ जाहैबाय माने जों गोदोनि गोदोनि समनि आरो नै दानि समनि जिउ खुंनायनि राहानि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ सावराय जायो दे।
औ गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनायनि मा होनो जिउ खुंनाय राहाखौ जों नायबा माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो माने जों गोदोनि समावहाय जिउ खुं खुंनाय होनोब्ला माने जोंनिया मा होनो आजै आजौ आजै आजौमोननि समाव माने जोंनिफ्रा जोंनि सुबुं माहारिफ्रा माने हाग्रा बंग्रा ओ मा होनो बेफोर बायदियाव थानानै जिउ खुंनायखौ जों नुबोदों जिउ खुंनायखौ नुबोनो मोनदों आरो गोदोनि समाव माने जोंनि जोंनि सुबुंफोरा हाजो हाला दैमारि सेर सेर माने थाबोनानै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेनेबा जों दा दानि समावथ' आरो नै दानिफ्राय माने सुबुंफोरखौ मे टाउनफ्रा गामि गामि टावन सहर इफोरबादिआव थानायखौ नो माने जानगार आव थानाय‌ जोंनि बर'सुबुं फोरा माने माने जोंनि बर' सुबुंफोरा हाजो हाला दैमा दैसा बा गामि ओनसोल बेफोराव थानायखौसो मोजां मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय नङा होनबा नोंथां अ।
नाथाय दा बेनि उल्था जाफिननायखौ नुनो मोनदों आरो बर' फोरनियावबो। ओ गामिखौ गारै गारै टाउन सहराव थाहैनो लानायखौ।
औ। जुगा सोलायबाय हाय दिखोनो होननांसिगोन दानिया आरो माने गामिफ्राव माने थानो बानायो बेफोर बायदि जाबाय आरो दानि समाव माने बिदिनो गोरों गोरों मा होनो फरायसाफोर ओंखारबाय गोरों गोरों सुबुं ओंखारबाय जिहेतु जायनि जाहोनाव माने मानसिफ्रा माने फरानाय स्कुल कलेज फरायहैनायनि दारैनो माने गामिफ्राव थानो बानाय इफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो माने गामियाव थानो गारनानै माने थाउनाव थाउनाव भाराफोर थानाय एबा गाव गावनो हा दख्लासे उम बायनानै न' लुना थाहैनाय बेफोर बायदिखौ जों नुनो मोनसै आरो दिनैनि समावहाय औ। ओमफ्राय बुंनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जिउ खुंनाय राहानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसि नोंथांमोननि ओनसोलथिं दाबा माबायदि ओ मा होनो गोदोनिफ्राय दिनैसिम माबायदि जिउ खुंबोदो
औ औ माने गोदोहायथ' जिउ खुंजेननाय आं एसे मिथिनाय समनिफ्रायथ' ओ जोंनि गामियाव हाग्रा दंमोन आरो एसे। ओ आरो जोंनि गामिया ओरैनो दै सेरमोन आरो मोनसे दैमा बे दैमा खुरखानायनि जाहोनाव एसे आलदा जायगासिम खारबोनांगौ जादों आरो ओमफ्राय दा बे हाग्रायाबो ओ मोनसे गमाद बायदि मोसौ मोसौ मोसा थाग्रा मोसौ गुमग्रा बिदि फोथार जानानै थाबाय आरो ओमफ्राय ओरै आलदा जायगायाव एसे गामिनि मानसिफ्रा ओ खारबोनानै थाफैबाय। दा बेयावनो सं नानै दं आरो बयबो। ओमफ्राय ओ गामिनि संसार जानायनि ओ राहाया बयनाबो आबादानो बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला ओ आबाद मावनानै नो ओ बोसोरफ्रोमबो गाव गावनि जानायखौ बुथुमो आरो। आरो बेजोंनो एफा एनै रांखावरिबो खामायनाय जायो न'खर सोलिनो थाखाय। आरो बिदिनो साफा सानैया सरकारि हाबा मावो आरो साख्रि बेनोसै।
उम जोंनिथिंबो बिदिनो आरो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आरो माने गोदोनिफ्राय माने गोदोनि समावहाय माने जोंनिया माने हाग्रा बा रिजार्भ रिजार्भ जायगा इफोरदिमोन आरो नै दानि मा होनो दा बिदिनो गुबुन जायगानि ओमफ्राय माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै माने हाग्रा दानस्रां दानस्रां थाफैनानै दा माने गामिया एसे सोलायबोबाय आरो सिगांनिफ्राय सिगां जेरैबाय माने न'फोराबो बारा गैयामोन सिगांनि सम बांनायजों माने आबाद मावनाय बा गाव गावनो रांखावरि आरजिनाय आरो माहोनो बिफां लाइफां गायनाय आरो दा गय बागान खालामनाय बेफोरखौ जों माने सोलायनाय नुबो नुबोदों आरो गोदो जेरैहाय माने हाफोरा मा होनो माइ बारा जाया आरो गोदोनि दा मानिे बिदिनो थायै थायै थानानै दा माइफोर आबाद मावनानै संसार खुंबोनाय इदिनो गोबां आबाद मेसेंफ्रावबो जेरै सबाइ बेसर बिरबायदि आबाद मावनाय इफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो नै दिनैनि समावहाय गोदो जेरैमोन दा इनिफ्राय बहुद सोलायबाय आरो औ
दा गोनोखोनि मुगाजों खारफानाय जाहैबायना बयबो ओ बयनिबो मावनाय दांनाय आदब खायदा गाससिबो सोलायजोब्बाय आरो
गोदोनियाथ' आरो माने ओम बांसिनानो माने आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो दाथ' दानि दिनाव आरो माने गोदान मुगाजों खारफानानै माने सोरबा सोरबा माने फरायनायबोजों लोगोसे माने म होनो साख्रि मावनाय बा बिजेनेस गावनि आथिङाव गसंना बिजेनेस खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो खायसे खायसेखौ आरो माने दाउबो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जिउ खुंनाय न'खर न'खर सामलायनाय इफोर जिखौ जों नुनो थांसै आरो दिनैनि समावहाय
जोंनि गामियावथ' ओ आबाद होननानै बुङोब्ला दा माइखौनो मेन बुंजायो आरोना ए दस्रा दस्रा आबादा बिदिनो न'खर न'खर गयथ' दंखायो बयनावबो बुंजायो द मैगं ओमफ्राय ओ मेसें बोथोराव सोरबा सोरबा बिदिनो फोरला खुमब्रा थाइबें बायदिनि आबाद मावो आरो
औ नोसिनिथिं नोंसिनि ओनसोलाव मोने सबाइ सबायाइ बेफोरदिखौ गाया नामा सबायाइ दालि बेसर दुदिया बेदिखौ फोयो नामा मेसें समाव
ओ मेसें समावथ' जोंनि हाया ओरैनो सोरनाबा सोरनाबा ओरैनो थानाय जायो आरो। सोरबा-सोरबा बेसर बायदि फोयो।
औ माने हाखौ ओरै हाया ओरैनो थास्लाय ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय माने न'वावनो जानो थाखाय माने बेसरफोर फोना लाबा माबा जायो थाव। थावखौथ' जोंनो नांखागौ नालाय सान फ्रोमबोनि थाखाय। बेनि थाखायनो माने हा मा होनो ओरैनो थाहोआ लसि नो जुदि आबादफोरा मोजां जायोब्ला माने दैनि सुबिदा थायोब्ला माने जोङो एफ फोरबायदि गोरान आबाद मावनानै मा होनो रां आरजिनो हायो आरो।
उम-उम।
औ। बेनि थाखायनो माने जोंनि ओनसोलावहाय माने सोरबा-सोरबा गाव गावनि न'खराव माने फाननाय फाननायनि थाखाय नङाबाबो माने न'आव जानो बा न'आव थाव जानो हालदै बेफोरदिखौ माने हालदैखौबो नांखागौ जायो नालाय बेसर हालदै बेफोरखौहाय माने फोनाय जायो आरो जोंनिथिं मेसे सिङावहाय। आरो दाथ' दालिखौबो जोङो दैज्लां मेसें नांखागौ नालाय बेनिखायनो दालिफोरखौबो फोनाय जायो दालि सबाय बेफोरखौहाय मा होनो फोनाय जायो आरो। जोंनि ओनसोलावहाय।
औ-औ।
उम नोंथांमोननि ओनसोलनि थिं होमबा दालिफोर एफोरबायदि फोया नामा?
ओ दालिफोर बारा फोनाय जाया जोंनि ओनसोलाव। माने ओ खायफा-खायफा बेसर फोयो आरो। बेसर बेनिफ्राय जुखाम एसे फोयो। बेनिफ्राय बांसिन हायानो ओरैनो थानाय जायो आरो मेसें आव बे दुब्लि माइ गायग्राया आरो ओमफाय गावबागाव न' न'जों नांजाबनाय बिथायाव नांजाबनाय बे बारि बागानाव
औ।
बिदिनो फिसा फिसा मैगं लाफा, लाइ, आलु बायदिखौ गायो आरो ओम न'आव जानो थाखायल' आरोना।
औ औ औ माने बानो बाजारफ्राव आरो बायनानै बेसे जानो जायोना। बेसे बायना जायो इदिहोनना माने न'फ्रावनो गावनो फोना जायोबा माने गोसो जाब्लानो जानो हायो आरो जेनेबा मानो फुं समावथ' माब्लाबा जों बाजाराव थांब्रबनो हाया जायोना बिनि थाखाय माने खाब्रबनानै जानो थाखाय जोङो माने न'फ्राव फोना लायोबा माने एसे एनै मैगंफोर गायनानै लायोबा मोजां जायो।
औ औ। औ। आरो दाथ'
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलथिं माने बिदि बेफोरनि अनगायै आरो मा मा जेनेबा मा होनदों माइ आबाद आरो बे मा होनो बे माइ आबादफोरनि अनगायैबो आरो मा मा आबाद मावबावो नोंसोरनिथिं?
ओ बे गामि खाथि जोंनि गामियावनो आरोना ओ थालिर बागान मोनसे दङ' ओ साथाम साब्रै बिदिनो मानसिफोरफोर ज' जानानै आबाद मावनाय आरो दा गिदिर आबाद मावनाय होनबा बे मोनसे दं आरो
औ औ औ। खुसेर खुसेर आबादफोरावबो गोबां रां आरजिनो हायोना।
औ औ।
जोंनि ओनसोलथिंलाय आरो खुसेर आबाद मावनायखौ जोंनियाव नुनो मोना आरो
होम
मानि जोंनिथिं आरो ए मा होनो बारा सोलिया इफोरबायदिनो होनजागोन आरो जोंनि थिंजायनिया हाफ्राबो बारा मोजां जायाना माइनि थाखायबा मो जां आरो माइ गय इफोरनि थाखाय माने खुसेरा मा होनो? खुसेरनि आबाद मावनायखौनो नुनो थांखाया आरो जोंथिं। होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेयावनो दोन्थ'लायसै नामा?
औ दे दे।
औ दे।